हेलौ औ नोंथां खोनादों ना ओ। ओ जोङो दिनै ओ माबेबा मोनसे थ फिखनि सायाव सावरायनो होननानै आंङो फन हरनाय जादों नोंथां।
ओ नोंथांनि बायदिब्ला जों मा थ खौ लानाया गाहाम नोंथां?
ओ बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
ओ जागोन नोंथां ओ दायो नोंथाङानो फोरमायग्रोदो नामा।
अ जागोन दे बिदिब्ला आं फोरमायनोसै। जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनि ओमफ्राय सोलिबोनाय जेरै
अनला दाउ, सबाइ दाउ, नारजि अमा, नाफाम गोखा गोखै, ओ नारजि ओ लाफा खारै लाइ खारै बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारफोर बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय माखासे दोरोङारि जाग्रा आदार। फोर दंबावो। दा आं नोंथांनो बर'नि दोरोङारि जाग्रा। अनला दाउ बिनि सायाव आङो फोरमायनो सानदों नोंथां। ओ जोंनि ओ दोरोङारि जाग्रा अनला दाउआ जोबोरैनो मुंदांखा बेखौ जोङो संनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइरं खौ सोमनानै लाग्रोनांगौ सोमखांनायनि उनावहाय जोङो ओ अनखौ अन देनानै लानांगौ बे माइरंखौहाय जोङो अनखौ खायफाया ओ उवालाव देयो खायफाया दिंखियाव देयो आरो खायफाया आथिखालनि ओ आथिखालाव बांसिन जोङो उवाल गाहेनफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनलिया, बांसिन मेसिनजोंनो ग्रेन्डार मेसिनजों उननानै ओ माइरंखौ अन खालामनाय जायो। दा जोङो अनलाजों दाउ जों संनायावहाय अनलाखौ ओ जेरैबायदि ओ जों अनखौ देनानै लाग्रोनांगौ बेबायदिनो जोङो दाउ जों सङोब्ला जों दाउखौ गिबियाव ओ एवनानै लानांगौ जेरै जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय जिरा मस्ला लोगोसे जोङो थाव गुबै बेफोरखौ होनानै जोङो एवनानै लानांगौ। गोदोनि समाव बेहाय बारा मस्ला मस्लि बाहायनानै जानायखौ नुनो मोनामोन ओ जोंनि मिथिंगानि फ्रायनो मोननाय जेरै गंगार दुन्दिया दुन्दिया ओ हाइजें गुफुर आरो सामब्राम बिलाइ फोरखौनो ओ मस्ला हिसाबै बाहायनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय मस्ला मस्लिखौ बाहायनानै जानायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो दाउखौ एवनानै लाग्रोनानै जों बेवहाय ओइ ओ जों नि नांगौ बादि ओ दैखौ हो नानै जों होनांगौ गो गोदौखांनाय जों ग्लब गोदौफुनायाव ओ होनानै होनांगौ जों फ्रि फ्रि होनांगौ खायफाया बेखौ दै गुदुंजों लगायनानै ओ अ बै एवनानै लानाय दाउजों हरफानाय जायो आरो खायफाबा आखाइजोंनो फ्रि फ्रि हरनाय जायो जाहाथे अनलाया फिथर जाया बेनि थाखाय, अना फिथर जाया बिनि थाखाय जोङो आखाइजों फ्रि फ्रि हरनानै इखौ एरबाय थानां गौ आरो एराब्ला ओ अनलाया गोदोनाय जायो। बिनि थाखायनो जोङो एरबाय थानो गोनां जायो। दा बेनि उनावहाय जोंहा ओ बयनिख्रुइबो गोनांसिन अनला संनायाव जोंहा मोनसे मुवा दं बेनो जाबाय खारदै खायफा जायगायाव ओ खारदैफोर खौ मोननो थां बाङा, ओ खारदैनि जायगायाव जोङो सदा बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे सदा खौहाय बांसिन ओ नोगोर बन नोगोर सहराव थानाय सुबुंफ्रा बांसिन ओ खारदैनि जायगायाव सदा बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे खार दैखौ जोङो थालिर बिफांनिफ्राय ओ बिसर जिगाबनिफ्राय, सबाय जिगाबनिफ्राय आरो सिबिं जिगाबनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो। बेफोरखौ जोङो सावनानै ओ हाथ'फ्लाखौ जोङो ओ दैजों सगारनानै जों खारदै बानायनाय जायो। ओ खारदै होयोब्लासो जोङो ओ मोजां जोंनि खालारा फैयो आरो जोङो गुबैयै जोङो अनला संनायाव खारदैया जोबोरैनो गोनां। गोदोनि दिनाव जोङो खारदै खौनो बांसिन ओ थावनि जायगायाव बाहायनाय जायोमोन। बेबादिनो जोङो दोरोङारि अनला दाउ संनायखौ ओ खारदैखौ बाहायनाय जायो आरो खार ओ अनला दाउ संनाय समाव जोङो एरबाय थानानै होनांगौ, एराब्ला जोंनि बै ओ अनलाया गोदोयो सिङाव खामो सायाव दै गोदौवोब्लाबो। बेनिखायनो जोङो ओ अनला संबाय थान अनला संनाय समावहाय एरनानै होबाय थानां गौ। बिनि उनाव जोङो जोंनि नांगौ ज'खा बादि संख्रिखौ होनांगौ आरो जोङो सम सम साखि नांगौबो मोनहां मोनहां समावहाय नङाब्ला जोंनि थावनाया माबादि जागोन बेखौ जों मिथिया संख्रिया जुदि मोजां नाङा ब्ला जोङो जानाय समावहाय मोजाङै मोनजाया बेनिखायनो जोङो ओ संनाय समावहाय साखिबाय थानांगौ। जोङो बेबादिनो अनला खौहाय संनाय जायो। जों अनलाखौ दाउजोंल' जाया दाउ ओ दाउजों लोगोसे जोङो अनला मेवायबो जायो। थालिर फस्ला थालिर फस्ला अनला आरो नारजि अनला बेफोरबो जोंङो बिब बिजोंबो जोङो अनलाखौ जानाय जायो। आरो गोदोनि दिनाव ओ हाथासुनि हाबायावहाय जों अनला म खुरनायखौ नुनो मोनो नाथाय आथिखाल सम फावबो बियो ओ सोलिगासिनो दङ ।
बेबायदिनो जोङो अनलाखौ संनाय जायो बे जाबाय जोंनि मोनसे दोरोङारि जाग्रा । आदार । दा आङो जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारनि सायाव नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमा फैनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो ओ नोंथाङानो बुंनाय बायदिनो जोंहा ओ अनला ओंख्रिया मोनसे दोरोङारि जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोङो अनला ओंख्रि गुब - गुबुन मैं थाइगंफोरजों जानो हायो आरो बेबायदि गुबुन - गुबुन बेदरफोरजों जानो हायो जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि अनला दाउ आरो जोङो अनला अमा गोरान आरो बेबायदिनो अनला एम्फौ नङा होनोमबा नों थां आरो बेबायदिनो जोङो ओ बेदर होआलासिनो ना होआलासिनो बेफोरबायदि जोङो मैगं थाइगंनि जोहै संनानै जानो हायो । जेरैहाय अनलाजों आलु अनला मुला बेबायदिनो अनलाजों खख्लिं अनलाजों मेवाइ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मैगं थाइगं । फोरजों जोङो अनला ओंख्रिखौ जानो हायो नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा जे दा अनला ओंख्रिनि बादै फोरमायबाय आंबो नोंथांनो ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बा गुबुन अनलानि गुबुन मोनसे जोङो दोरोङारि ओंख्रि औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां ।
जों आंबो ओ मोनसे दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों । जोंहा नारजि अमा ना नारजि अमायाबो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो नारजि अ - अन नारजि अमा ओंख्रिखौ जोङो ओ फ्राय बर' हारिया जायो । आरो गोथाव मोनो बेखौ माखासे ओ फोरबोफोराव जानाय जायो जेरैहाय जोङो ओ जेब्ला सासे सुबुङा थैयो बेनि उनाव जोङो मोनसे स्राद' जायो बेयाव जोङो नारजि उ अरगारनाय होननानै बुङो बेयावबो जानाय जायो । दाना जोङो गुबैयै नारजि ओंख्रिया जाहैबाय जोंहा फाथोनि बिलाइनिफ्राय बानायनाय । नारजि होननानै बुङोबा जोङो फाथोनि बिलाइखौ फोराननानै जोङो बिनि बिलाइनि गोरान बाहागोखौ जोङो ओ ओंख्रि जानो थाखाय जोङो थियारि खालामनाय जायो । बे बिलाइखौनो बा बे बिलाइ गोरानखौनो जोङो नारजि होननानै बुंनाय जायो । नङा होमबा नोंथां? ओ बेयाव फाथोआ मोननै रोखोमनि थायो गोदै - गोदै फाथो आरो गोखा फाथो । जोङो फ्राय नारजि ओंख्रियाव जोङो गोदाय गोखा फाथोखौनो बाहायनाय जायो । नाथाय खायफाया बांद्राय गोखा जानो हायैलाय गोखा फाथोखौबो लगायनानै जों जानाय नुनो मोनो आरो बेयाव गोखाया खम जायो । बेबायदिनो जोङो नारजि ओ नार्जि अमा जानोबा जोङो गिबियाव जोङो अमा बेदर आरो नार्जिखौ जोङो थियारि खालामनो नांगोन । माब्रैहाय होननानै बुङोबा जोङो ओ बेदरनि जोहै बेदरजों जायोब्ला जोङो बेदरखौ जोङो ओ थियारि खालामनो नांगोन आरो बेबायदिनो नारजिखौबो थियारि खालामनो नांगोन नारजिनि थियारि खालामनाय माने जोङो बेखौ जोङो गिबियावथ' जोङो नारजिखौ जोङो फोराननानै लाग्रोनो नांखागोन फाथोखौ । बिनि उनाव जोङो संनोसै समाव बेखौ दैयाव सोमहाब दसे सम सोमनानै जोङो बेखौ मोजाङै हुब्लिदनानै जोङो सुनो नांगोन बेयाव माखासे फेंफोना ओंखारनाय जायो बे फेंफोनायखौ खारजासेबां जोङो ओ मो दैजों मोजाङै सिफ्ले सिफ्ले बा हुफ्लेनानै सुनानै लाग्रोनो नांगौ बेनि उनावहाय जोङो मा खालामो होननानै बुङोबा जोङो ओ नारजिखौ दैजों रुनानै लाग्रोनांगौ बे दैजों रुनानै लानायाव जोङो नार जिआ जाहाथे मोजाङै गेब्लेयो बेनि थाखाय खारदै एबा सदा बाहायनाय जायो। जोङो फ्राय खारदैजोंनो जों जानाय जायो नाथाय माब्लाबा समाव खारदै मोनस्लाबा बा बबेबा समाव जोंङो खारदै बोथोरा जोबहैनानै जोंहा खारदैया थायाजायो बे समाव जोङो ओ जाजाग्रा सडाफो खौ जोंङो बाजारनिफ्राय लाबोनानै खारदैनि बदलै होनाय जायो खारदै होननानै बुङोबा जोङो जोङो न'निफ्राय बानायनाय खारदै बा जोङो ओ माखासे ओ आइडियाजों बा माखासे ओ मा होनना बुङो सोलोजों बानायनाय खारदैखौ बाहायनाय जायो जेरैहाय गुबुन-गुबुन सोलो ओ थालिर बिलाइ बा थालिरनि गां खं बेफोरखौ जोङो फोराननानै सावनानै बिनि हाथ'फ्लाखौ जोङो ओ दैजों सरनानै जोङो जेनेखि जोङो रोसि मोनो बा बिदै मोनो बेयो जाहैबाय मोनसे खारदै खारदैया गोबाब जा यो आरो बेबायदिनो जोङो ओ बेसरनि जिगाबखौ जोङो सावनानै बिनि हाथ'फ्ला बाहागोखौ जोङो मा होननानै बुङो ओ ओ हाथ'फ्ला बाहागोखौ जोङो दैजों सरनानै जोङो खारदै मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोङो सिबिंनि नारा एबा सिबिंनि जिगाबखौबो जोङो सावनानै जोङो बिनि हाथ'फ्ला बाहागोखौ खारदै महरै बाहायनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो खायफाया गुबुन-गुबुन आदबजोंबो खारदैखौ दिहुननानै लानाय जायो बेबायदिनो जोङो खार दैखौ मोनो आरो बेबायदिनो खारदैजों दैजों आरो नारजि जोङो रुनानै लाग्रोनाय जायो। बेखौ मोजाङै गेब्लेेजासे जोङो मा होननानै बुङो दालि खाथा एबा सागं होननानै बुङो ना। जाय सार ओ माखासे ओंख्रिफोरखौ जोङो मोजाङै साग्लिनानै गेब्लेहोनो हायो बेनि थाखाय बे आगजुखौ बाहायनाय जा यो बे आगजुखौ जोङो दंफांनिबो बानायनानै लानो हायो आरो औवानिबो बानायनानै लानो हायो। नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो बेखौ मोजाङै रुनानै जोङो साग्लिनानै जोङो बेखौ ओ गेब्लेहोनानै लाग्रोनो नांगौ बिनि उनावहाय जोङो साराय गुदुं खालामनानै बेयावहाय थाव हरनानै जोङो माखासे सामब्राम बायदिसिना हरनानै बा बेखौ उनाव हरबाबो जायो आरो जोङो बेदरखौ एवदबनानै लाग्रोनो नांगौ जाहाथे मोनजासे नङाबाबो ओ मोननाय खावसे मोनजासेखौनो होनजायो जोंना बेखौ एवदबनानै लानो नांगौ बिनि उनावहाय जोङो मा खालामनांगौ होननानै बुङोबा जोङो बेखौ गुबुन मोनसे ओ दोनग्रा जाय गायाव बोखारनानै दोनथ'नो नांगौ। बेनि उनावहाय फिन थाव एसे हरफिननानै जोङो सामब्राम बानलु बेबायदिनो मा माखासे मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ होनानै ओ मा बे माबाखौ नारजि जों जे रुनानै साग्लिनाय नङा होमबा नोंथां । बेखौहाय जोङो मा खालामनांगौ । ओ होसन हरनो नांगौ आरो बेखौ समबार होननाय होननानै बुङो बेयाव होसनखांनानै जोङो माखासे सम गोदौहोनानै जोङो मा होननानै बुङो बेदरखौ हरफिननो नांगौ आरो जायखौ जोङो एवदबनानै खांनानै दोनथ'दोंमोनना, बिनि उनावहाय जोङो मोजां गोदौ होनानै ओ माखासे समनि उनाव जोङो जेब्लानाखि जोङो नांगौसेबां बिबांनि ला होनानै बा ओ नांगौसेबां बिबांनि बा जाजाथाव खालामनानै जोङो बेखौ साखि खिनो नांगौ। साखिखांनानै जोङो बा साखिनायनि सिगां माखासे मस्ला हारिनि लाइफांखौबो हरग्रोनो हायो जोङो। मस्ला हारिनि लाइफां हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माखासे ओ मोनामनाय खारनाय बा बेफोरखौ साबसिनै मोदोमनाय बा गोथावसिन जानाय बिनि थाखाय मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ बाहायनाय जायो। बेखौ हरखांनानै जोङो माखासे संख्रि नांदों ना नाङाखै बेफोरखौ साखिनो थाखाय साखिनाय जायो आरो। बेखौ साखिनाय होननानै बुङो जानायनाय। खौ। बेनि उनावहाय जोङो ओ नांगौसेबां जौफोनानै खांनानै नारजि ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो नोंथां। ओ साबायखर थाबाय नोंथां, मोजां मोनदों नोंथांजों सावरायनानै